नोंथां हेल' औ खोनादों सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। सानजौफुनि गाहामहामलायनाय जासिहरनाय
अ अ मोजांना खौरांफोरा?
औ मोजाङानो खौराङाथ'। नोंथांनियालाय?
आंनियाबो दङो गेजेरावनो।
औ दासान्दि नोंथाङा मा मावगासिनो दङ?
दोङो ओरैनो।
ओरैनो।
जाखांबाय?
जा जा जाथ'वाखैनो र' नङा नोंथाङा दास दासान्दि मा मावगासिनो माबाफोर खालामगासिनो?
मानेथ' बिदिनो मोनसे क्लासाव थांलाय फैलाय खालामबायदों। मोनसे कर्सनि दिलेतनि थाखाय।
अ दिलेत कर्स।
उ
अ
औ
आजिखालिथ' सुबुंफोरा बुहुद आनइमप्लयमेन्ट दंगासिनो।
औ
बेफोरनि जाहोनामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आनइमप्लय माने दाथ' आनइमप्लय माने माने मा होनगोन यखो? ओ जोंनियाव मेन आनइमप्लयड जानाया जाबाय इण्डियआव जाबाय सुबुं अनजिमा बांदो।
औ औ औ सुबुं अनजिमायाथ' बहुद बांदो।
आनइमप्लय माने जोंनियाव माने जोंनि इण्डियानि इडुकेसन पलिसिया आंनि मथे। ब्ला माने मोजां नोङा आरोना माबोरै होनबा जों नि इण्डियानि इडुकेसन पलि बे माने सासे ग्रेजुवेस मानसियो एख' खामानियाव होयि जायो थारमाने माबाबोरै होमबा जोंनियाव माने स्किलखौ बारा गुरुत्थ' होआ आर ना। बांसिन दिप्ल'माखौ गोसो होयो जोंनि इण्डियआव जेरै दों चाइना बेलेग हादराव बांसिन स्किल स्किलखौ गोसो होयो माने माने मायबा मोनसे मावनानै जानो हानाय माने मोनसे रोंनाय। जोंनिया दिनैनो फर एगजामपोल नाया मानोे जोंनियाव दा बिए बो जायो बिएस सि जायो। बियो बिखम जायो। माने न्था जोङो फरायै फरायै नाथाय एख' खामानि मावनो रोङा।
बेफोरबायदिया ग्रेजुवेट जाना थानाया बेखाराव दं आरो ना।
अ दोङो माने माने इयो ग्रेजुवेसन जानाय लोगोनो थांखिया माथ्र' इनिया मा साख्रिखौल' माथ माथामारिया गभमेन्ट जब जों गभमेन्ट जबखौथ' गासैबो मोना। मोनो होमबा? गासिबो मोना जों मायबा मोनसे जुदि इ फरायनायजों लोगो स्किलसो स्किल सिकेनेबा जेरै माबा मोनसे मेकानिक
खामानि।
बुहुत दा स्किल थायोना जोंनिया बेफोरबायदिफोरखौ जुदि रोंनाय मोनबा जों दा साख्रिनि अनगायैबो जों मायबा मोनसे खुलिनानै आराम से गावनि जिउ खुंनायनि राहाखौ मा बा मा माबानो हागौमोन आरो ना
औ आरो मेकेनिल ओ मेकानिक मेकानिकेलफोरल' नांलाया आजिखालि मानसिफोरा आबाद मावनो बासै।
उम इफोरावनो जेरै एग्रिकालसार दिडिपार्टमेन्टफोरावबो जों बुहुत खामानि मावनो हायो। बेलेग दिपार्मेटफोरावबो मोजां माबानो हायो।
औ आबाद उम आबा उम आबाद मावनानैबो मानसिया थांना थानो हायो बुहुद
हायो हायो आरो बिजनेस मावनो हायो फिसा फिसा जों दखान होनो हायो। आरो फास्फुद दखान होनाबो जानाय हायो लाजि
औ लाजि मानोना दानि मानसिफोरा बांसिनानो लाजिनाय
लाजिनायबो नों आरो इबो मोनसे सिस्टेम फरायसिन फरायसिन
औ। हेलौ हेलौ।
एसोर दा बेनो फैसा आरजिनो थाखाय मानसिनो
लाजिनायफोरखौ गारनांगौ आरोना।
गोनांथि गैया आरो ना। होमबाबो नाथाय सोलोंथाइखौ लानांगौ जायो जों मानि थाखाय गियाननि थाखाय माबानि थाखाय। जों एसे जों माइन्दा मोजां उम।
सोलोंथाइया जे बेनोल' नङा जे साख्रि मावनोल' सोलोंथाइयानो जादों गियान आरजिनो थाखायसो सोलोंथाइ लानांगौ मानसिया।
ओम सोलोंथाइ लाबा जों गियानखौ एसे आरजिनाय आरो मोजां मानसिनि साननाय हनायफोरखौ जे बुजिनो हायो।
मानसिनि साननाय थिंकिङा डेभेलप जायो जेनेबा उम मानसिखौ मानसि साननाय गिदिर उन्दै साननायफोरखौ डेभेलप खालामो। माने गिदिर उन्दै साननायफोरा बन्द' जालाङो। बेफोरखौ फरायनानै गियान आरजिनो हायो गोबां रोखोमनि। ओरैनोथ' जोङो फैसा खामायनोथ' जोङो
ओ दा जों-जोङो बेलेग गुबुनारिफोरखौ उम। जोङो दा गुबुनारिफोरखौबो नुदों नुवाखै होमबा जोंखौ फरायाल'सिनो बुहुत माने दखान मा बबेयावबा नों गा माबाफोराव माने मिस्थ्रि सिस्थ्रि मावनानै बुहुद फैसा आरजियो।
मावो बहाबा लेबार लामा सामाफोराव बेफोर बायदि मावो उन्दै उन्दै बैसोनि ओंखायनो
उम उम।
उम।
आरो जोंनिया इण्डियाआव माने बांसिन माने साख्रिखौल' गुरुतथ' होनाय जादों आरो ना। साख्रि मावबाल हतमान बाखि बेलेगफोरखौ बारा हतमान होआ।
मानसिफोराबो बिदिनो जे साख्रि मावग्राखौल' सतमान होयो।
अ माने बिदि रखम जालांदों माने सिस्टेमानो इदि जाथारो इण्डियाननिया।
औ।
ओंखायनो माने जोंनि मानसिफोरा मानो बांसिन आनइमप्लय जादों होननायनायनि मोनसे खारन दोङो। गंसे बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला माने जिउआव मानसिया फाराग खालाम जेरै आं बि-ए पास आं एम-ए पास आं बेखौ मानो मावनो ओरै होननानै थाग्रान नालाय ओमफ्राय नों नरमेल मानसि हिसाबै जि मोनो इखौनो मावनांगौ जेरै एबा बियो मा आं बि-ए पास आं औवाखौ मानो दाननो आं बि-ए पास आं मानो बाजार बेफारि होनो बेफोरबायदि साननाय थिंकिंखौ गारनांगौ आरो। जों बिनि थाखायनो जों हाइस्ट मा जानानै दङ आनइमप्लय। प्लय जाना दोङो जों मानसिफ्रा नङा होमबा बुहुद मानसि नुनो मोनो जोंनि आं एम-ए पास आंनि खामानिखौ मानो मावनो एम-ए पास आं बिए-पास आं इखौ मानो मावनो
ओं आं एम-ए पास जालायनानै बि-ए पास जालायनानै जे लामा सामायाव याव माने फासपुटनि दखान होनानै नै जानो मानसिफोरा आंखौ मिनिगोन बेफोरबायदि साननाया दं आरोना मानसिफोरनियाव बेनि थाखायनो बांसिनानो बेखार जानानै दङ।
आं ओंखायनो जोङो खामानिखौ बासिनाङा जोङो जि मोनो इखौनो मावनांगौ माने जेरै दं एरै
ओं दासिम खायसेया दासिमबो बिमा बिफा बिफानि सायाव सोनारनानै थायो।
इबो मोनसे
आरो बांसिनानो प्राइभेटफोरावबो हाब ना थानो हायो नाथाय प्राइभेटफोरावबो मानसिफोरा हाबनानै थानो लाजियो।
उम।
अ
माने फैसा आरजिनोबा माने मानसिया बाय खस्थ'बो मावनांगो माने रावबो खस्थ' लाम मावा लासिनो मानसिया साकसेस जायालै। जिउआव माने खस्थ'नि अनगायै एख' गैया माने
उ खस्थ' मावोबासो नों जिउआव
मायबा मोनसे गारनांगोन मायबा मोनसे नों खस्थ' थ' खालामनांगोन जुदि नों एफर्ड नाजायाबा नों
उ
एख नों माने जिउआव साकसेस जानो हाया आरो
औ।
नांथाबनायगो थानांगोन।
नांथाबनांगोन। गोलोमन्दैखौ दै
उम आरो जोंनियाव इनो खायसे मानसिफोरा जों जि मोननो इखौनो बेलेक लाबाय गुबुन जाथिफोरा फर एक्जामपोल बिसोर बुहुत माने ओरैनो थाया रावबो मानसिया ओरैनो थाया जोंनिया
औ।
गासैबो खामानियाव बिजि जायो जुदि बयबो मावबासो उम।
आंथ' दा ससियेल मिडियाआव ओरैबो नुदों जे आदिबासि गथ'फोर बिसोरनि बैसोआथ' गु बोसोर जि बोसोर बेफोरबायदिल' जागोन। ओमफ्राय बिसोरो मा खालामो गामि खाथि खाथियाव दानिफ्रायनो खोथिया फुननो थांगासिनो।
फुनाय नुगासिनो आङो आदिबासि गथ'फोर। बिसोर माने उन्दैनिफ्रायनो प्रायरिटि होयो आरो खामानिखौ फरायनायनि अनगा
उम उम सुनिया ओंखायनो खोनथानानो जों आबाद साबाद मावोबा जोंनि बर'फोरा फर एगजामपोल सय मास मावना सय मास ओरैनो थायो नङा हबा हाफोरफोरखो बिनि थाखायनो जों एक माने साख्रि आलियाल' गोनां साख्रि गैया माबा जादों जों माने अरायमाहा खामानिफोरखौ मावनांगोन आरो खेति सेतिफोरखौबो तारमाने जोङो जों सापस जों जोंनि एरियाव नङा होमबा जों माने माइल' गायना थासिगोन दा बाकि एख' मावथ'ला नङा होमबा ओरैनो माइ खौल' नेनानै थाबाय थासिगोन जों इदियावथ' एमान जोङो माने माने इक'नमिकआ जोंनिया डेभलप जा जानो हायाना इखिनिल'दो ओंखायनो जोंनि बर'फोरा मा जों इक'न'मिक दाबो उइकार सेक्सनाव दङ आरो तारमाने ओंखायनो जों गथ' गथायफोरखौ मोजां गोदोर गोदोर सोलोंथाइ लानो हाया। फरायहोनो हाया फाइनान्सियेल प्रब्लेम जायनि दारै खायसे खामानि फरायनायखौबो गारनानै बेलेगाव एंगेज जानो गोनां जायो। खामानि मावनो थांनो गोनां जायो।
गिदिर गिदिर दिडप्ल'मा फरायनो हाया।
उम जों दाबो बुहुत गोरिबाव दों ना माने दाबो एमान जों जौगानाय हारि नङा।
औ बे बाथ्रायाथ' सैथोआनो
ओंखायनो माने जों दाबो माने माने जौगानो गोनां बहुद दोङो आरोना। जोङो रांखान्थियारि बहुद माने दाबो
खिन्तु दुरबल खिन्तु दा नुगासिनो दे ससियेल मिडियाफोराव सा सानैसो सिख्ला बा सेंग्राफोरा फ्रुट सालाद फाननाय माबा
अ इदिनो जानांगौ बुहुत मोजां खामानि बेफोरखौ जोङो बिदि बेफोरबायदि जानांगौ माने माने फास्ट फुदफोरा एमान ता नांला नांलायाना दसे खम नों फरायनोबो बहुत टाइम मोनो नाथाय प्राइभेट साइभेटफोराव खामानि मावबा नों बुहुत माने टाइम होनांगौ जायो बेलेग खामानियाव फरायनो सरायनो टाइम मोना
बिसोरो सानाव क्लासाव थांसिगोन फुंनिफ्राय दुता तिनतासिम क्लास लासिगोन सारिता तासोनिफ्राय सारितासोनिफ्राय बिदि एक्सट्रा कामानि मावगासिनो आरोना इसोर बहुत मोजां खामानि माव सिनो जे बेया बुस्थुबोथ' फानाखै उम बेया बुस्थुबोथ' फानाखै हेल्दि बुस्थु फ्रुइटफोर फानदों। बुहुत मोजां खामानि मावनाय जादो आरोना बिसोरनिया बास बाख्नायनांगोन। औ बाराद्राय गेदेरबो नङा बिथांमोनाथ' डिग्रि फरायफुबाय थानाय बे टाइमाव टुइन्टि इयार्स टुइन्टि वान इयार्सफोरनि लसो जागोन।
अ माने इफोरबायदिनो जों मावदावना दिन्थिनांगोन जेन जोंनि बो जोंनियालाय बयबो माने इयुन जो निउ जेनेरेसनफोरा फाइयो
ओं दाख्लैथ सा सा' साथाम सिख्ला होदोंमोनना बिसोरखौ इन्सपायार जानाय नुनानै आरो साथाम सिख्ला होबावनाय नुदों आं ससियेल मिडियाआव। आरो बिसोरखौ नुनानै आरो गुबुनफोरा इन्सपायार जालायसिगोन बे बिदिनो जालांगा ओ सिलाय मेसिनफोर सोलोंनानै उम गोबां ब्लाउस सुनानै फाननाय कर्टेज सुनानै फाननाय बेफोरबायदि बिजनेसबो मावगासिनो ना उन्दै उन्दै बैसोआवनो दा गारि लानो हादों ओं बुहुत देभेलप जा
इदिनो जानांगौ उम दे होमबा ना दे दोनथ'सै
गोजोननाय थाबाय